खुलुमबाय नोंथां
औ औ नोंथाङा खोनादोंना
औ खोनादों नोंथां
औ ओ बिदिब्ला आं नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानै फन खालामनाय जादोंमोन नोंथां आ सम दङना
औ सम दं नोंथां नोंथाङा मा आयदानि बागै रायलायनो सानो
औ बिदिबा जोङो बर'फोरनि दोरोङारि जानाय लोंनायनि सायाव सावरायनोसै नोंथां
औ सावरायजायो नोंथां दे बिदिब्ला आं नोंथांखौ बर'फोरनि दोरोङारि जानाय लोंनायनि सोमोनदै एसे बुंथिग्रोनो थाखाय खावलायनाय जाबाय
औ औ नोंथां ओ जों बर'फोरनि दोरोङारि जानाय लोंनाय होनोब्ला जोंहा माने गुबैयै जोंहा बर'फ्रा गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंहा ओंखाम थाखायो नङा होमबा जोंहा ओंखामनि अनगायैबो माने ओ बर फोरा गोबां मोजां मोननाय ओंख्रिफोर दङ जायखौ जोङो दोरोङारि हिसाबै बाहायनाय जायो आरोना ओ जोङो जेरैहाय जोङो बर'फोरनि दोरोङारि ओंख्रि मोजां मोननाय होनबा जेरै जोंहा अनलाजों दाउ सबायजों साम' बेबायदिनो मैथाजों ना अमा माजों नारजि बेफोरो माने जोंनि बर'फोरनि मोनफा मोनफा दोरोङारि ओंख्रि एबा बर'फोरा मोजां मोननाय ओंख्रि आरोना
औ औ
जेरैहाय जोङो बर'फोरा गोदो गोदाय समनिफ्रायनो जोङो माने बेबादिनो खारदै जों संनाय बा बेफोरबायदि संनायफोरखौ मोजां मोनो आरो जेरैहाय जोङो अनलाजों दाउ होनबाथ' जोंहा माने बर'फोरनि जोबोद एंगार हायै बाहागो आरो जोंहा माने बे अनलाजों दाउखौ माने जों हाबा गोदो गोदाय समनिफ्रायनो जोंहा नेमखानथि बादि जोंहा हाबाफोराव माने हौवा बा हिनजाव गोदान बेफोरबायदि माने जों अनला जों दाउ बेफोरबायदि संनाय हुदाया दंखायो नङा होमबा बेनि थाखायनो माने जोंनि बे अनलाजों दाउआ माने जोंनि एंगार हायै बाहागो गो होननानै बुंनो हायो आरो
नोंथाङा अनला अनलाजों दाउखौ माबायदि बिदि संनायाव एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां
औ औ नोंथां हागोन औ अ अ बिदिब्ला जेरैहाय जोङो अनलाजों दाउ होनब्ला जोंहा गिबियाव जोङो माइरंखौ रुइ हाबजासिम दैयाव सोमनानै दोननाय जायो आरो बेखौ सोम समनि थाखाय ओ बेनि उनावहाय जोङो जेब्ला माइरङा रुइहाबो बा माइरङा एसे गुरै जायो अब्ला माने जोङो बेखौ दैया मोजाङै सरदलाङो थाखाय माने माबा मोनसे दै सोरखि लांनो हानाय आइजेङाव जोङो दोनथ'नाय जायो आरो अ बिनि उनावहाय जोङो बेखौ आथिखालावथ' माने बांसिनै ग्रेन्डार मेसिनफोरजों माने उननाय नाय आरो जेननोबा अन गुदि खालामना लानाय जायो। ओ गोदो गोदायनि समावथ' जों बांसिनै दिंखि बा उवाल बा थबसिफो राव अन्थाइफोराव उनोमोन आरो ना आथिखालाव जोंहा ग्रेन्डार मेसिन फैबाय जिहेतु बेयावनो उनो आरो
नोंथां ग्रेडारजों ग्रेडारजों गुन्दै खालामोबा साबसिन जायोना अन दिंखिजों अन गुन्दै खालामबा साबसिन जायो अन गुन्दैया
अ अ आथिखालावथ' माने बांसिनै दिेंखिखौ बाहायनाय नुनो मो मोनलिया गोदो गोदायथायाइाव जों बांसिनै मोजांमोन बेबायदिनो आथिखालाव माने बांसिन फिथा बा माबाफोर अन गुन्दै खालामोबाबो ग्रेन्डार मेचिन जों खालामो नालाय आरो खम समनि गेजेरावनो जायो नालाय बिनिखायनो माने बांसिन ग्रेन्डार मेसिननिखौनो मोजां होना सिगोन आरोना बुंनो थाङोब्ला
औ नोंथा
औ बेबादिनो बेखौ गुन्दै खालामखांना लाखांनायनि उनाव जोङो दैखौ ग्लब ग्लब गोदौ होनाय जायो आरो ना बेनि उनावहाय जेब्ला जोङो अनखौ गुन्दै लाखानायखौ माने दै गोदौबाय थानाय समावनो माने बेखौ फ्रि फ्रि होनाय जायो आरो बेखौ खसे हाथाय बेयो माने लाद्राबो खाना हागौ एबा औ लाथा जागोन बेनि थाखाय माने जोङो एसे एसे होयो आरो बेनि उनाव बेयाव खारैबो खानाय जायो आरो अनला खारैबो बेफोरबायदि ओंख्रियावथ' खारै होखानाय जायो नालाय
औ
बेबादिनो बियो ओमफ्राय जेब्ला जोङो बेहाय दाउ बेदर होगोन अब्ला जों दाउ बेदरखौ फारसेथिङै माने मो जाङै ओ मोनहाबजासे बेखौ मोनहाबनायजों लोगो मोन मोनखां होना लानाय जायो बेजों लोगोसे मस्ला मस्लि गासै हालदै संख्रि सामब्राम गुफुर गासैखौ माने बेयाव लगाय खाजोबनाय जायो आरो ना गलाय मदेर खालामखाजोबनाय जायो बेनि उनाव बे अनला जेर जे दैयाव जोङो माइरं गुन्दैखौ होदोंमोन बेयाव जोङो माने गलाय मोनदेर खालामनानै होनाय जायो आरो बे बेयाव आरो जोंहा खासिदारि बा दुन्दिया बेफोरखौ बाहायनायखौ जों गोदो गोदाय सोमोन्दो फ्रायनो बाहायनायखौ नुबोखादों आरो ना
नोंथां खासिदारिखौ जोङो बर' रावाव ओ गंगार थुनिया होनो नामा नोंथां
औ नोंथां औ खासि थारिखौ गंगार दुन्दिया होनो औ बां सिनानो ओनसोल लाला ओनसोल बेफोरखौ ओ बेफोरबायदि बुंनायखौ जों नुनो मोनो आरोना ओ ओ बेबादिनो माने जोंहा गोदो गोदाय समनिफायनो गोदो गोदायनि सुबुंफोराथ' बांसिनै बेफोरबायदि खारदैजों संनाय बा रुनानै संनाय मेनानै बेफोरखौ मोजां मोनखायोमोन होनना जोङो मिथियो आरोना
औ औ
ओ आरो जोंहा बुंनो थाङोब्ला माने बेफोर अनलाजों दाउ जिहेथु बेफोरखौ माने जोङो गावनो गाव आखाइजों बाननाय जायो बेयाव जेबो माने मस्ला बायदिसिना माने हासार रासायनानै बेफोरबायाददि होनानै बाहायनाय बानायनाय जाया आरो ना ओ जेरैहाय गुबुन गुबुन मैगं थाइगंफोरखौ जायोब्ला जोंहा माने जेरैहाय जिंखा पथल बेफोराव जोंहा गोबां रासायनारि मुलियारि बाहायनायखौ जों नुनो मोनो आरोना
औ
नाथाय जेरै जों अमाजों बायदिसिना संबाबो जेखि जाया बेफोरबायदि रासायनारि हासार होनायफोरखौ जों बांसिन मोनजानो थाङा आरो बेनिखायनो जोङो बेफोरखौ बाहायनाय जायो औ नोंथाङा ओरैनो दोरोङारि हिसाबै ओंख्रिफोरखौ मा मा ओंख्रिफोरखौ मोजां मोनो नोंथां?
नोंथां आंथ' दोरोङारि ओंख्रिफोरखौ नारजिजों अमानिसो लाय गासिखौबो मोजां होनो मोनफ्र्लांजोबो। नारजिखौ आं उन्दैयाव उन्दैनिफ्राय माने गोखा होनना जायैनि थाखाय दासिम इसेबां मोजां मोननाय जायाखै दाबो एसे एसे जानो सेस्था नाजायो नाथाय बांसिनै मो जां मोनो होनना बुङोब्ला सबायजों साम'फोरखौथ' बुंनोनो नाङा आरो लोगोसे अनलाजों दाउ आरो मैथाजोंना
अ अ बिदिब्ला नोंथाङा अ बिदिबा नोंथांमोननि ओनसोल खाथि खाला ओनसोलफोर दैमा दैसायावथ' साम'खौ मोननाय जायो आरो ना बेफोरजों नोंथांमोननि खाथि खाला साम'मोन नामा आरो साम'जों समबायखौ इनि बागै एसे फोरमायनो हागोन ना नोंथाङा।
औ आंथ' सिगां संनो रोङा। बिमानि संनायखौसो जायो नालाय अब्लाबो आङो जि हायो एसे बुंनो नाजानोसै दा जोंना सबायजों साम' ओंख्रिया जाहैबाय जोंनि गुबैयै साम' आरो सबाय जों लानानै संजानाय जेरै जोङो साम'खौ खाथि खालानि दैमायाव थांनानै खनहैनानै लाबोयो नङाब्ला जोङो बाजारनिफ्राय बायनानै लाबोयो बेनि उनाव जोङो सामखौ सोमहाबनानै दोननाय नुनो मोनो आरो दा सानसे बा साननै बेबायदि सोमहाबना दोनो जाहाथे साम'आव थानाय मैला फोरा एसे गुरै जायो होनना बेनि उनाव जोङो साम'खौ दाला बा जेंगायाव लानानै जोङो गोबां हुनाय जायो आरो ओ बेवहाय औ औ मानजिनाय जायो बेवहाय जोङो कारजि नि रोसिफोरखौ बाहायनो हायो जाहाथे मोजाङै साफा जायो। सखमुनि मोदोमा बिनि उनाव जोङो मोजाङै सुनायनि उनाव साम'खौ साम'नि उननि बाहागोखौ दाननाय जायो। लोगोसे साम'नि मा होनना बुङो बेखौ बाख्ल ना मा होनो आइस ना मा होनना बुङो बेखौ जे सामनि अ दाखोनखौ ओ जोङो बिजिफोरखौ बाहायनानै बोखानाय जायो बियो जोबोर सम लायो आरो बेबायदि खामानिया अब्ला बेबायदि सम ला नि गेजेरजों संनायनि थाखाय माने जोबोद गोथाव जायो आरो बे ओंख्रिया बेनि उनाव दाखोनखौ बख'खांनानै जों आरोबाव खेबसे सुस्रना लानाय जायो बेनि उनाव जोङो थाव सारायाव थाव होनानै गुदुं खालामनानै बेनि उनाव साम'खौ एवग्रोनो लानाय जायो आरो जों बेवहाय गिबि गिबि एव अब्ला संख्रिखौ होगोरो खानानगो नङाब्ला बेयो साम'नि सामवा गलाङो नामा होन खोथाय संख्रिखौ जों जोबथारनायाव होनांगौ होनना खोनादोंमोन आं बेनि उनाव जोङो बेवहाय जोङो सबाय सबायखौबो जोङो जोंनि बर'नि आबादनिफ्राय मोननाय सबाय बेखौ लानानै जोङो सबायाइखौ जोङो उनग्रोनो लानाय जायो सबाइखौबो जोङो एसे थुख्रा थुख्रा खालामामना लानाय जायो बेनि उनाव सबायखौोबो मोजाङै सुनानै बेनि उनाव सबायखौबो एवफ्रामोना एवफ्रामाथाय आं मोजां मोनथिला बेनि उनाव सबायखौ साम'खौ ज होनांगौ ओमफाय बिनि उनाव दै होबाय बिनि उनाव खारै होबाय बिनि उनाव आलु खारै होबाय होबाय बिनि उनाव खोबना होबाय आरो संख्रि बानलु बेबायदि सामब्राम बेबायदि मस्ला होनानै उनाव सबायजों साम'जों ओंख्रि जाबाय आरो दा आंनि बुंनाया बेसेबां मोजां जादों आंनि बुंनाय खायदायै सङोब्ला ओंख्रिया बेसेबां गोथाव जागोन बेखौथ' आं मिथिला नाथाय नोंथांखौ आं मिथिगौ बायदि मोनदों नोंथाङा आंनो माबाफोर गोरोंसिन सोरोंबा एसे सुद्रायनानै होजागोन नोंथाङा आंखौ
औ जेनेबा बे साम'जों सबाय आरोना
औ
बे जोंहा साम'खौ जोङो दैमा बा जोंनि खाथि खाला गामि ओनसोलनि दैमा माबा बेफोरबायदि फुख्रिफोरावबो मोननाय जायो आरोना साम'आबो गोबां रोखोमनि थायो जेरै साम' लेंंग्रि थायो साम' गोलाव बेबायदिनो साम' थुमफ्रु साम' लादायफोरबो मोननाय जायो आरो ना
औ औ दा जों बर'फोरा जाग्रा साम'फोरा मोनबेसे रोखोमनि दं जों बर'फोरा जै जाग्रा
बेबायदिनो जोङो जानाया साम' थुमफ्रु साम' गोलाव साम'ल लंग्रि बेफोरखौ जायो साम'ल लखौ बांद्राय मोननोबो थाङा खिन्थु साम'खौ बांद्राय मोननो थाङा आरो ना अब्लाबो माने बेबादि बिदिनो जोङो साम'खौ खना लाबोनांगौ जायो दैमाफोराव आरो ना आ जेबोब्ला खननानै लाबावब्ला बेखौ मायबा मोनसे गोखै बा बेफोरबायादि नों बिथाङा बुंनाय बादिनो लेबु बेफोरखौ जोङो होनानै हरसेबा बेबादिनो गोबाव समसिमहालागै एसे गोबाव सम सोमहाबनानै दोननांगौ जायो आरोना जिहेथु बियो दैयावसो थायो नालाय गोबां गाज्रि मैला मैसि थायो बेनि बेखायनो बियो मानोे जेन खारो गाज्रि मेलाफोरा खारो बेनि थाखाय नोंथाङा बुंनाय बादि बेखौ सोमना दोननाय जायो आरो ना
औ
बेनि बेनि उनावहाय जोङो जेब्ला जोङो साम'खौ बेबायदि सामखौ खांनायनि उनाव जोङो जेब्ला संगोन अब्ला जों माने बेखौ मोजाङै बेनि मोजां होख'नाय जायो आरोना
नोंथां आं औ आं आंदि बुंखांबाय सार सबायजों सामाव संनायाव बेयाव माबाफोर गोरोन्थि दं नामा गेजेर ससेयाव
जेबो गोरोन्थिथ' गैया माने नोंथांनियाबो बुंनायानो थिगानो दङ थेवब्लाबो जोंहा माने बेफोराव नोंथाङा बुंनाय बादि खायफा खायफा संख्रिखौबो होग्रोनाय नुनो मोनो आर ना बे माने ओनसोल ओनसोल लाना ओनसोल संनायनि आदबफोरा एसे आलादा आलादा जालायनायखौ जों नुनो मोनो आरो ना औ औ औ
दे अब्ला नोंथां जोंना समाबो जाबाय दोनथ'जासिगोन नामा नोंथां
औ नोंथा जोंनि सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय औ
औ गोजोन्थों नोंथां
थारैनो दे